नोंथांङा ओ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो नोंथां?
आं दा गरम बोथोरनि एसे जनानै दों आरो ना बायजोआव लामा जा ओ बिफां सायहायावहाय।
आदसा नोंथाङा ओंखाम जाबाय दा सानजौफु समनि
औ जाखांबाय नोंथां।
औ। दा नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव बा सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां सोंजागोन।
औ दा नोंथां नोंथाङा जिथुनिखि जोंनि बर' हारिनि जौ सावनाय बा जौनि बागै इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
दा जौखौथ' जोंनि बा नर्थ इस्टआव थानाय जोंनि सा सानजा भारताव थानाय गोबां सुबुंफोरा ट्राइबेल सुबुंफोरानो ओ गावनि दोरोङारि आद'बजों संनाय जायो नङा होमब्ला?
औ
बिखौ गोदोनिफ्रायनो ओ गोदो-गोदायनिफायनो सोलिबोदों आरोना बे ट्राइबेल सुबुंफोरनियाव
औ
आरो जौखौथ' जोंनिया गामि ओनसोलाव मोननाय बिफां-लाइफां मिथिंगानिफायनो बानायनाय जायो नालाय गायाव मोननाय बिफां-लाइफांफोरनिफायनो जेरै जौ संनो थाखाय बाखारनि गोनांथि जायो
औ
जायखौ ओ जोंनिया ओ गामि ओनसोलावनो बा हाग्रा-बंग्रायाव थानाय मोख्ना जायखौ मोख्ना बुङो मोख्ना बिफां बिनि गोललै बिलाइखौ खानानै बा मोख्ना बिबारखौ बिखौ बाहायनाय जायो आरोना ओ एमाव जायखौ एमाव होनो बाखारबो होनो
औ
ओ लिरनायावथ' जोंनिया एमाव होननानै लिरो नाथाय खायसे खायसे जायगायाव बाखार होनो आरोना
औ गामियारि जायगायाव माने बाखार होननानै मिथिनाय जायो बांसिनै
औ औ बेखौ बेनिफाय बानायनाय जायो आरो लोगोसेनो खायसे खायसेया बेखौ आनारस ओ बिलाइ आनार'स बिलाइनि बिजौ बेजोंबो बानायनाय जायो आरो ना
औ
आरो बेयावहाय ओ इसे ओ मा होनो बेखौ मिडिसिन होदेरनाय जायो आरोना दोरोङारि मिडिसिन
औ नंगौ
फाय बियो जौ बानायनो थाखाय बेखौ नांथारगौ आरोना बेखौ एमावखौ बेनि उनावहाय ओ न'आवनो थानाय जोंनिया ओ माइ आबादथ' मावनाय जायो आबादारिफोरा
औ
बे ओ माइनिफ्राय माइखौ संनानै बेखौ ओ मा होनो थाय बेखौ आङो बावगारलाय लांबाय नोंथां जायखिजाया बेखौ सङो आरोना खान्थायाव खा ओ जेरै ओंखामखौ सङो बिदि बिनिफ्राय बेखौ ओंखामखौ ओ प्लास्टिक बनानै बा लाइ बिलाइ बनानै बेवहाय ओ ओंखामखौ फोराननाय जायो आरोना जायखौ मा होनोमोनथाय आं बावगारलायलांबाय सिगां उन्दैयाव आबै-आबौमोनखौ नुदोंमोन आरोना बिदि खामनाय
औ
बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला ओ जायो अब्ला बाखारखौ सेफ्र्रुनानै लगायनानै
खान्थायाव सोमनानै ज'खाय बानायनानै दोननाय जायो आरोना
औ
गिबियाव बेखौ जौ रिषि ओ मा मोनो बेखौ ओ जुमाय न जुमाय जेरै माइब्रानि माइब्रानि जोसानि बिदि बानायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बिनि उनावसो बेनिफ्राय आरो जुमायखौ खान्थायाव सोनाब बा जायखि जाया आगोलनि रख फाम माबा होनो बेखौ ओ हानि दैहुफोराव सोनानै दोनो आरो ना बेनिफ्राय बेखौ बैसागु बोथोर बा मागो दमासि बेफोरबायदियाव ओ बाहायोमोन आरोना आगोलथ' जोंनियाव साहा लोंनाय बारा गैयामोन जेब्ला ब्रिटिशफोरा फैदों अब्लासो आसामाव साहा आबादखौ मावनाय जादोंमोन आरो ना बेनि सिगां खामानि दामानि मावनायफोराव जौखौनो बाहायोमोन आरोना लोंग्रा मुवा हिसाबै बेनि उनाव बेखौ आरो जौ खावआवबो जौ बानायनाय जायो
औ
ओ बेवहायथ' जोंनिया ओ बायदिसिना केमिकेल लगायनाय जाया नाथाय जेरै फेक्ट फेक्टरिफोराव बानायनाय कलकारखानाफोरनाव बारायनाया गोबां रोखोमनि फे ओ ओ मेडिसिन केमिकेलनो लगायना बानायनाय जायो आरोना नोंथाङा
औ नंगौ
जोंनि गामि ओनसोलाव बानायनाय दोरोङारि बानायनायाव बेयाव बेवहाय बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मिथिंगायारि मुवा बेसाद बाहायनाय बेसो बानायनाय जायो आरो ना नोंथाङा बेनो दा नोंथाङाबो जौ बा बेनि जौ गिसिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जायानाखि गासैखौबो मोजाङै फोरामायलांखाय बा जोङो जौ माबायदिहाय बानायनो हायो बा मा मा नांगौ जोंनो जौ बानायनायाव
औ औ
दा जोंनिया जिथुनाखि जौआ गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनेबा जोंनिया जौ गोरान मोनसे दङ जायो जोङो लास्ट थाराव मोननाय जायो आरोना आरो जोङो जौ गोरान दिहुननायनि आगोलनो जोङो जौ गिसि मोननाय जायो आरो
औ औ
बे जौ गिसिखौ जोङो अबेनिफ्राय मोनोबा जों जौ गिसिखौ माबायदिहाय बान्नाय जायो होनना बुङोब्ला जिथुनिखि जोंनि ओ ओंखाम बानायनाय बा ओंखाम बानायनाय साथा जिथुखि बानना दोननाय जायो नोंथां
औ औ
औ बे बानायना दोननायखौ माने माने बे बानायना दोननाय जिथुनिखि ओंखामजों बेखौ जों सप्तासे सोरोनि थाखाय जों दोनथ'नाय जायो नालाय
औ औ नोंथां
औ अब्लानो माने बेवहाय रोसि जमा जायोबा बैनिफ्राय माने रोसि गोदै बा बिदै जौ बिदै ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै जौ बिदै खौ जुदि सान्दुं गोसाफोराव लोङोब्ला माने देहाखौ थान दा बा गुसु मोनो होननानै जों मिथिगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिहायनो जोंनि जिथुनिखि ओ जौ बिदै बै जौ बिदैया ओ जा बेखौ फाननोबो हायो बा जोङो फालांगि जायानाखि न'आवबो लोंनो बाहायोबा जोङो जिथुनिखि सावरि जानायफोरावबो बेखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनावहाय जौ बिदैया जोंनिया गुबुन गुबुन रोखोम थायो जेरैहाय जोंनिया माइब्रानि जौ बिदै।
औ औ।
थालिरनि जौ बिदै, आमलेखुनि जौ बिदै, जोसानि जौ बिदै दै माथानि जौ बिदै बेबायादि माने जौ बिदैखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ दा जोङो जौ बिदैनि उनावहाय बा जोङो बैफोर जौगददिखौ जोङो लोङोब्ला माने जोंनि देहाया गुसु जायो बा जोंनि देहाया देहाखौ जों माने गुसु लाखिनो हायो आरो
औ।
बांद्राय लोंनाङा एसे एसे खम बिबांनि लोंब्लाबो लोंब्लानो जायो आरो ना।
औ औ।
औ थिग बेबाददिहायनो जोंना आरो दंबावो जेरैहाय आ जिथु निखि था फिथाइ सामथाइनि जौ बिदै जानखि आमलायखुरो थालिर बैफोर आमलायखुरनि आरो थालिर म जोंनि खम बिबांनि बानायनाय जायो आरो ओ गा जेबो बानायजोबखाया जायनिखि लोंनो लुगैदों बा न'आव लोंनो थाखायनो बेखौ फाननाय जाया
औ औ।
न'आव लोंनो थाखायनो माने एसे एसे बानायना दोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ जिहेतु बैफोर खौ बानायब्ला माने फिथाइनि जोबोद गोनांथि बा फिथाइखौ जोबोद नांगौ जायो आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ। बेनिखायनो खम बिबांनि बानायजायनाय जायो आरो बेफोरनि जौ गोरान जौ गोरान खौ जोङो अबाव अबाव बाहायनाय जायो होनना बुङोब्लाथाय। बैफोर जौ गोरानफोरखौ जोङो फालांगियाव बाहायनाय जायो। जायो बा जोङो जोंनि जिथुनाुखि न'खरफोराव माबाफोर फुजा फोरबो। फ थाबोला बा जोंनिया आलासि दुलासि फैब्ला जों बै जौ गोरान बा जौ बिदैखौ जोङो बाहायनाय जा जायो आरोना औ आरो जिथुनाखि सावरि जेने आबाद मावनायफोराव बा सावरि खामानि मावनाय मावहैयोमोन ना आगोलथ'। आथिखालाव रां रुफानि थाखाय माने जा सावरिनि हाबाखौ मावनाय जाला नाथाय गोदो सावरिसो मावोमोननानै बेनि बिखायनो माने जानखि सावरि मावनो थांनाय बा सावरि जानो थांनाय जानाखि ए सुबुंफोर बै सुबुंफोरखौ माने जा जाहोनाय बा लोंहोनायाव माने बै जौ गदानखौ बाहायनाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बै जौ गोराना जेब्लानाखि बेखौ लोंगोन खामानि मावनाय समाव समाव होमब्ला माने मेंनाय बा गावनि देहानि मेंनाय बा बानाय बैफोर माने स्रां जायोबा खारो आर ना औ थिग बे बे बायदिहायनो जोङो जौ। खौ लोंनाय जायो बा जोङो जिथुनाखि फुजा फाथालफोराव बाहायनाय जायो आरो।
औ औ।
खौ जोङो जेरैहाय बैसागु दानाव मोसानो थाखायाङो नबोला न'खर न'खराव जोङो जौ बिदै बा जौ गोरानखौ जोङो मोनलोङो आरोना बा लोंनाय जायो मोसानो थाङो जेनेबा जों गामियावनो मोसायो नालाय गामि फ्रामावबो गासिबो न'खर मावबो जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलावहाय न'खरफ्रोमावबो जाय मोसाग्राफोरनो बा मोसाखावरि बिथांमोननो बिथांमोननो माने जौ गोरान बा जौ गिसिखौ बा जौ बिदैखौ खौ माने दोनखाना दोननाय जायो आरो ना माने थिना दोनखानाय जायो बा बिसोर फैबोला जों होगोन बा गिलासे गिलासे गासैनोबो एसे एसे लोंहोनाय जायो आरो
औ औ
औ थिग बेबादियैनो जोङो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोङो बांद्राय लोंब्रा जोंहा बेबो खहा जायो आरोना
औ औ नोंथां नंगौ
जेरैहाय मोदोम बुनाय बा जायनाखि दै बांद्राय जानाय देहायाव बेबायदि जानाखि गाज्रि गोहोम बा बेराम जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो लोंब्लाबो खम बिबांनि लोंनांगौ बा लों बांद्राय लोंनाङा आरोना नोंथां औ थिग बेबायदिहायनो आरो जों जिथुनाखि जौ गोरान बा जौ दै बेफोरखौ जोङो लोंब्लाबो माने खम बिबां लोंनांगौ आरो देहायाबो माने मोजां थायो लोंनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि मेंनाय खारहोनाय बा माबानायाव जोंनिया जौ गोराना माने जोबोद खामानि होयो आरोना
औ खामानि दामानि मावनायाव मेंनायखौ
औ मेंनायखौ खारहोनो थाखाय औ नंगौ मेंनिखौ खारहोनो थाखाय नांखागौ जोंनि जिथुनाखि खामानि मावग्राफोर हाजिरा होब्लाबो माने लोंनो नागिरोब बा लोंनो थाखाय बियो आरो ना जोंनि जिथुनाखि बोराय मानसिफोरा सेंग्राफोरखौ सेंग्राफोराथ' बिनो नागिरा
औ
बिनो नायगिरा नाथाय जानाखि बोराय बिसोरो लोंनाय बियो आरो
औ
औ थिग बेबायदिहायनो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बे बेखिनियानो जोङो जौखौ माबायदिहाय बाहायनोबा जोङो माबायदिहाय जोङो दिहुनो होनना बुङोब्ला बेबायदियैनो आरो फुजा फोरबो फाथालफोराव जों लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनाथ' समाबो जाहांबायानो नोंथां औ बिथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों साबायखर जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर नोंथां
औ